औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ औ आङो नोंथांनाव हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे जोङो माबानि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनोसै नामा नोंथां? अ बांग्रि मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना?
आदसा आं दे नोंथाङा सावरायदो दे नोंथां दे आं आं जेसेबांखिनि हायो एसेबांखौ आङो नोंथांजों सावरायफानो नाजानोसै।
औ दे नङाबा ना फिनायनि सायावबो सावरायनो हागोन नोंथां नोंथाङा माबायाव एसे कम्फरटेबोल
ओ दे नोंथाङा मानि सायाव सावरायोै सावरायदो दे।
औ ना फिसिनायनि सायावनो सावरायनोसै दांं नोंथां फंनैसो।
जागोन दे जागोन दे नोंथां।
नानि समनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां नाया। जोंनि थांना थानायाव बाहायनाय जेनेबा। जानायनिफ्राय लानानै। बेफार फालांगियावबो लानानै जोङो नाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नोंथां औ।
औ ना ना फिसिनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला। नाखौ जोङो। गिदिर गिदिर फख्रि जेनेबा न' जोंनि गोदोनिफ्रायनो संसार जाबोनायाव बुंनो थाङोब्ला न'खराव बयहाबो फिसा फिसा फुख्रि सिस्टेम हाखर जावनानै माबानानै दोननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ।
बेफोराव नाखौ जोङो हगारनानै जोंनि जिउ खुंनायाव गोबावजों खेबसे मोननो हानाय। जायोमोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ।
औ ओ बेनिफ्राय। नाया जोंनि मोनसे गेदेर गाहाय आरो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां जोंनि न'नि खाथि खाला फु खाफ्राव गोरलैयैनो जेनेबा एसे जोथोन आरो नाजाब्लानो ना फि फिसिनाय हाबाखौ आखाइायाव लानो हायो आरो ना फिसिनो थाखाय गोबां। जोंनि जेनेबा गोबांथार। माबानि गोनांथि गैया नोंथां नाखौ जोङो नर्मेलि जेनेबा गोरलैयैनो। फिनानै लानोबो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ-औ मानोना आसामनि सुबुंनि जेनेबा। न'आव गुबैयै गेजेर फिसा फुख्रि थाखायो दहाय आं होननाय बायदि जेनेबा बयनिबो न'खराव फिसा फिसौ। थायो नोंथां औ औ औ औ बेनि उनाव बेवहाय जेनेबा हालेवना फुख्रि जेनेबा मोननो हागौ जेनेबा जुदि दै सारनानै हाले एवनो सुबिदा जायो अब्ला बे सारनानै जों नाफोरखौ। नाखौ ना हमनायनि जेनेबा आयदिया जाबाय दैखौ। सारथारनानैबो जों नाखौ हमनो हायो ओमफ्राय एसे दै गिदिरबा जेनेबा जोङो दै सारनाबो जों नाखौ हमनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
नोंथाङा फंनैसो सावरायनो हाग्रोगोन नामा नोंथाङा।
दा औ नोंथां दाद' ना फिसिनायनि सायाव। दा जोङो गोबां जायगायाव नुयो गोबां जेरै ना फुख्रि खालामनानै। मानसिया थांनानै दङ आरो गोबां। रां खामायनायखौ जों नुबोगासिनो दङ जोङो जेरैहाय जोङो ना फिसिनायावहाय गोबां आइदिया थायो मानो होननानै बुङोब्ला आ नोंथांनि बे फख्रिया बेसेबां गुवार आरो नोंथांनि बे बेसेबां गुवार फख्रियाव बेसेबांखिनि ना फिसा होयोब्ला नोंनि नाया देरगोन जों बे खौबो बिथा खालामनांगोन आरो नोजोर होनांगोन ना
नंगौ नोंथां
नाखौ नानि खेथि मावोब्ला दै नोंथाङा नोंनि हानि सायाव नोजोरखौ लाग्रोनांगोन जेरै नोंथांनि हाया दुइ बिघा बा थिन बिघा आं बे थिन बिघा फुख्रियाव बेसिबांखिनि ना फिसा होयोब्ला ना फुवान होयोब्ला आंनि नाया देरहैगोन नोंथाङा खौ नोजोर होनानैसो नाखौ हगारनांगोन दा बे ना ना हगारखांनानै ना ना हगारबाव ना हगारखांनानै जोङो आरो गोबां मेडिसिन होनो गोनां जायो आरो जोङो फुख्रियाव नाखौ हगारबाय होननानै जोङो दलद थायोब्ला जोंनि नाया देरनाय नङा दा बेखौ जोङो ओ टाइम टाइम आदार होनो नांगोन
औ औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय आदार होनानै जोङो बे नाखौ फुख्रिफ्राव आरो गाज्रि मैलाफोर थानो होनाङा जेब्ला नोंथाङा ना फिसियो अब्ला बे ना फिग्रानि खाथि खा खाला मैला गेसाव गोफोन जिनिसफोर दोननो नाङा आरो बेखौ जोङो जेब्लायबो साब सिखन लाखिनांगौ अब्लानिया नाया बेमार आजार जाया थैया फारसेथिं जोङो दैखौ गोग्गो लाखिबाय थानो थाखाय जोङो बे दैयावहाय जोङो ओ दैनि दै दैखौ साफा खालामग्रा मेडिसिनबो बाहायनाय जायो फुख्रियावहाय अब्लानिया दैया दैया साखोन सिखोनै थाबाय थायो अब्लानिया नाफोरा गावसिनि जिथु देहा मोननांगौ गोग्गो देहा बेखौ लानो हायो आरोखि नाफोरा ओमफ्राय जोङो
ना देरनायनि जोङो माखासे मेडिसिन बाहायो बेखौ जोङो टाइम मथे होबाय थानो नांगौ नोंथां अब्लासो जोङो ना खेथि बा खेथि ना आबाद मावनायनिफ्राय जोङो फिथाइखौ मोननो हागोन दा औ आंनि आंनि मोनथिनायाव जेरैहाय ओमफ्राय माखासे दङ जों जेरै ना फुवान खालामनानै गोबां मानसिया फानो गोबां मानसिया लाख लाख थाखा खामायो ना फुवान खालामनानैहाय दा जोङो बे ना फुवानखौ जोङो नायबिजिरनो रोंनांगोन जेब्ला नोंनि फुख्रियाव हगारनायनि सिगां माबायदि नाया देरगोन बे जोलैआ मा बादि जों बेखौबो सिनायनो रोंनांगोन खायसेया सिनायनो रोङैआव जद' मद' होला बनानै नाफ्रा देरनो रोङा आरोखि
नंगौ नोंथां
जोङो सालानि नाफोरखौ बायनानै लाबोयो बायनानै लाबोनानै जोङो फुख्रियाव हगारफैयो नोंथां अब्लानिया जोंनि नानि देरनायनि बोलोआ एसे खम जायो खायसे खायसेया ओमफ्राय खायसे खायसे गोबां गिदिर फख्रि दङ बे फुख्रिनिफ्रायबो जोङो ना फिसाफोरखौ बोखांनानै गाव गावनि फख्रियाव होनानै
औ
जोङो आबादखौ खालामफैनो हायो आरोखि नोंथां बेनिफ्राय औ ना आबादा ओरैबायदि मोजां माने जेरै जोङो मासे नायाव जोङो एक केजि आधा केजि बेबायदि जोङो फेदेरनो हायोब्ला जोंहा गोबां मुल्य मोननो हायो गोबां रां खामायनो हायो बेनिखायनो जोङो नाखौ जेसेबां फेदेरनो हायो जों बेखौसो नोजोर बोनांगौ आरोखि दा ना फेदेरनो थाखाय ना फेदेरनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि फुख्रिखौ साब सिखन लाखिनांगोन खाथियाव गेसाव आफफोन मैला बुस्थु होनो मोननाय नङा बेबायदि गोबां गोबां बेसाद दङ आरोखि नोंथां माने
औ दाथ' नोंथां बे जेनेबा जोंनि सरासनस्रा ना फिसिनायनि जिउखौना थांबाय ओमफ्राय दा आथिखालाव जों नुनो मोनो ना फिसिनायनि थाखाय जेनेबा सरकारा जोंनो गोबां फेसिलिटिस एबा माखासे बिथिङाव आदार होनाय फुख्रि जावना होनाय बेफोरनिबो दा जोंनाव मेरला बिफान दंसै नङा हबा फिसारि बिफान जेरै नाफोरनि बेफोरनि ज जेनेबा बिफान दैख जाया बे बिफानाव जेरेखम जोंनि बिदिखौ गोबां माबा सरकाबो गोबां माखासे अनसुंथाइ हरनायखौ नुनो मोनो आरो गानि जुगाव नङाबा नोंथां गिदिर गिदिर फावख्रिफोराव जेनेबा जोंना एसे साबसिडि सिस्टेम एसे रांफोरनि सुबिदा होनाय बेनिफ्राय ना फियोब्ला गावसोरनो नानि आदार माबानानै जगायनानै होननाय बेफोरखौबो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथाङा बेफोरनिबो बे औ बेफोरखौबो लानानै दानि जुग आथिखालाव जेनेबा जोङो थांना थानायाव सरखारारनिफ्रायबो जों गोबां अनसुंथाइ मोननायायो बुंनांगोन आरो नङा होमबा नोंथाङा बेफोरखौबो लानानै जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव
औ
आरो लामायाव जोंबो मोजाङै बिदिखौ ट्रेनिं लानानै जोंनि जिउ खुंनायाव जोंबो आागान सुरलांनो थायो आरो नङा होमबा नोंथां सरखारनिफ्राय म औ बेनो माने जोङो ओरैनो हायालासेनो जोंनि जिउखौ बेफोरनि गेजेरजोंबो थांना थानायाव राहा खुंलांनो हाबाय बेनिफ्राय जोङो ना फिसिनानैस' गोबां रांबो आरजिनो हायाखायो नंगौ नोंथां दगायनो होननाय बादिनो जेनेबा जों नाखौ मासे फिसा लाबोनानै जोङो मासे नायावनो से केजि बेनिफ्राय आधा केजिफोर बानायनानै जोङो गोबां नां मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनि सायाव सानबाय औ बेनि फ्राय दहाय नों होननाय बादिनो नों आदारनि अनगायैबो जेनेबा जों नाखौ फेदेरनो थाखाय आदार होनांगौ मोजां मोजां भिटामिन होनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
आदारनि अनगायैबो जेनेबा जोङो नाफोरनि बेमारनिफ्रायबो बेमारफोरखौ मारै बारग'होनो हागोन नाखौ नाफोरखौ जोङो जोंनि फख्लिखौ आरो मा होयोबब्ला मा मा टाइमाव मा होयोब्ला जोंनि फ'ख्रिया साफा थागोन ना फोरनो मा भिटामिन होयोब्ला नाफोरा मोजाङै ग्रथ जागोन देरगोन बेफोर सोमोन्दै दहाय नोंथांङा सावरायखाबाय नङा होमबा नोंथा बेफोरखौबो नोजोर होनांगौ आरो नोंथां
उम नोंथां
ननिफ्राय जेनेबा नेसनेल हिसाबै ना फार्म बानायोबब्ला जोङो आजिखालि फुख्रिनि जेनेबा जों सरासनस्रा जोंनि हायाव हा सिस्टेमाव फुख्रियाव जावो आथिखालाव जों नुनो मोनबावो गिदिर गिदिर फार्मिंफोरा जेनेबा थाखानि बादि फुख्रि जेनेबा प्लास्टारजों दालाय होनानैबो बानायनाय नुदों बि फिसा फिसा खथा मोनसे नानि ब्रिदखौ जेनेबा मोनसे फुख्रियाव दोननाय बेनिफ्राय गुबुन मोनसे फुख्रियाव आलादानो मोनसेल' रोखोमनि ना दोननानै फिसिनायखौ जों आजिखालि जेनेबा आथिखालनि मुगायाव जेनेबा एसे टेक्न'ल'जि फैबाय गोदान गोदान नङा होमबा? थां बेफोरखौ लाना गोबां जायगायावनो गोबां रोखोमनि दाव खौ फिसिनाय नुनो मोनसै आरो दा जेनेबा हानि उग्रायबो दा फुख्रिखौ थाखानि बादि सिस्टेम मोनसे कन्टेनारफ्राव सिस्टेमाव फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां दे दे नोंथां होनबा दोनथ'लायनोसै नामा?
द द थां
औ दे आङो औ नै नेक्स्ट मोनसे प्रजेक्टआव आं फैगासिनो दङ नोंथां।
जागोन दे नोंथां।